हेल'।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा मोजाङै खोनादोंना?
औ औ मोजां खोनादों
औ बिदिब्ला नोंथां निसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हेल'। हेल'। नोंथाङा खोनादोंना? खोनायाखै औ ओ गो- औ गोजोन माबलिनि गाहामहायनायखौ जासिहरग्रो थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ औ नोंथांनिसिमबो जासिनो
औ ओं आं दिनै नोंथांजों नोंथांजों आं दिनै नोंथांजों गामियारि जिउ आरो सहरनि जिउनि आवदेद आयदायाव एसे सावरायनो सानदों आरो सावरायनो हागोन ना?
औ औ दे औ औ हागोन सावराय जागोन।
होमबा जोङो सिगां औ गामि
औ दे बुंलाय?
औ होमबा जोंनि
मेलेमाव दा मा सोमजिखाङो ओरैबायदि सोमजिखाङो ना माने बिराद गोथां गाब जेरावबो माने बिफां लाइफांजों बुंफुंजोबनाय। ओं दाउसिं-दाउला बा जेनेबा फ ख्रि बायदिसिना बिराद माने मोजां मिथिंगा ओ माने साफा बार साफा आबहावा बे फोरजों माने ओ बिदि सोमजियोना जोंनि मेलेमाव आरो जेनेबा माबाफ्राबो ओ मिथिंगायाबो बिराद माने पिसफुल जायो। सान। थि आरो मै मैगं-थाइगं गायनाय फुनाय बेफोरबो गोबांसिन जायो आरोखि गामियावनो नङा होमबा। औ नोंथाङा बो माने बे गामिया रियाव जिउ खुंनायनि ओ मुलाम्फाफोरखौ बुंनो हागोन दे।
औ हागोन हागोन माने गामियारि जिउ खुंनाय होनोब्ला जों ओ जेनेबा गिबियावनो गामियाव थायोब्लाथाय जों आबादारिया बांसिन गामियाव थायो होननानै बुंजायो आरो नङा होमबा।
औ
बे हिसाबै बुङोबा। जोङो जायखिजाया आबादानो जा बा
औ
मा होनो मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै माइरंनिफ्राय लानानै माइनिफ्राय लानानै नङा होमबा गासिबो जोंनिया मा जायो जोङो अर्गेनिकखौ मोनजायो आरो जों बांसिनै औ औ फ्राय जोंनि देहानि थाखाय गोनां जों बेखौ मोनजायो ओमफ्राय फारसेया बेनो आरो गुबुन फारसेथिं जों जुदि नायोबा जों मिथिंगाया जोंनिया माने समायना नालाय बारहावाया जोंनिया मोजां जों गोग्गो बारहावाफोरखौ मोनो जोङो लोगोसे जोङो ओ सोमखोर समायना मिथिंगायाव थानानै जों जेनेबा गोजोनो आरो बांसिनै गोजोननाय मोनो बेबायदि बारहावानिफ्राय लानानैनो जा आ
औ
मानसि दुमसिनिफ्राय लानानैनो जा जोंनिया नङा होमबा मोजां आरो गामि ओनसोलाव जेनेबा बेफोरबादि हेफाजाब होलायनाय सासेया गुबुन सासेनि हे हेफाजाब होनाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ जों मोनो आरो।
औ उम औ औ।
नोंथां होननाया नंगौआनो। औ।
माने दिनै दिनै जोंना जुदि मायबा मोनसे मैगं थाइगंनि आंखाल जादों बा दिनै बायनो हाथ'वा जों गुबुननियाव दसे। बिनानैबो जों मोनजायो।
औ।
बेफोरबायदि आरो खिन्थु। जों जुदि सोहोराव। नायोबा बेफोर बायदिया माने गोबां उल्था जायो आरो न
औ।
हेफाजाबनिफ्राय लानानै बा सोरनिबाफ्राय माबा मोनसे लाबोनानै जाख'नाय।
औ।
बायदिसिनानिफ्राय माने ओ उल्था आरो सोहेराव थायोब्ला नङा होनबा।
औ।
बार हावायानो जा मिथिंगायानो जा गासिबो जोंनि गामिनि उल्था जायो आरोना।
औ नोंगौ नोंथांमोना नोंगौ जेरै माने गामियाव माने माबा हाबा हुखाफोर जायोब्ला गावजों गाव हेफाजाब। होलाय लायो। औ। आरो बेखौ जों। टाउन सहराव। माने मानसिफ्रा बिराद बेस्थ' थायोना गाव गावनियावल' बेस्थ'। बेस्थ' थाथारो। ओंखायनो। माने मिलि जुलिया एसे खम नुनो मोनो आरोखि गामिनिफ्राय।
औ औ औ।
औ। आरो बुंनो थाङोब्ला औ नोंथां। बुं।
बुं दे।
माने दा नोंथांनि बादिबा गामियाव बांसिन मोजां जायो ना मोजां सोहोराव होननाया बांसिन मोजां आरो जेनेबा नोंथांनि सानना मोननाय बादिब्ला आरो।
आंनि बायदिब्ला ना आङो आङो आंनि साननाया समान गोनां। गामियाबो गोनांथार आरो। सहराबो गोनां। मानो होनोबा। जेनेबा जोंहा जेनेबा इडुकेसन बा फरायनायनि फारसे नायोब्ला। गामि गामिफ्राव। जेरै फरायसालिफ्रा एसे खम खम खम नुनो मोनो आरोखि जोङो गामि। गामिफ्राव सहरनिफ्राय फरायसालिफोरखौ दे फरायसालिफ दङ खिन्थु बे गोजौ गोजौ थाखोमानि फरायसालि जेनेबा माबाफोर ओ मु। इउनिभारसिटि। फाव फरायहैनो गोसो जायोब्ला। बिसोरो टाउन सहराव थांनांगौ। जायो ना औ ओरै फारसे औ जायो बेफोर खेथ औ अनलाइन क्लास। मा क्लास फरायनायनिफ्राव आरो।
उम
गिदिरफोरनि थाखायबो जेनेबा साख्रि बाख्रिफोर नागिरनो थाखाय। बुङोब्ला बांसिन भुगिनांगौ जायो।
नंगौ नंगौ।
नङा होनब्ला। बिदिनो आंनि साननायाव माने। मोनै। मोनै आव। बो पजिटिभ दङ।
पजिटिभ औ नंगौं।
आरो जेनेबा‌ जोङो दिडिसएदभान्टेज माबाफोरखौ खहााफोरखौ होनोब्ला जेरै जेनेबा सहरनिया गारि मथरफ्रा बांसिन। खारो होनबा बाहाय गुबुंलेफोर। बांसिन जायो ना।
गुबुंलेफोर बांसिन जायो औ नंगौ।
दखान। इन्डास्ट्रीसफोर जेनेबा‌ बे। उखुन्दैफोरजों गुबुंले जायो बेफोर आरो।
जेनेबा। इन्डास्ट्री बानायनो थाखाय जोंनिया थाखानाय। दंफां लाइफांफोरखौनो माने। दानफायनानै। दानफायनानै।
औ।
इन्डास्ट्री खुलिनो गोनां। गोनां जायो आरो नङा होमबा जायनि थाखाय जोंनि आबहावाया। बारहावाया। गुबुंले जायो।
औ नंगौ। उम। आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जेनेबा औ। बुं नोंथां दे गामियारि ओनसोलाव माबे।
अ माने जोंनि गामियारि ओनसोलाव जेनेबा सोलोंथाइनि सायाव जुदि जौगानांगौब्ला। नङा होमबा दाथ जों जेनेबा। जोंनि सोलोंथाइफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो टाउन ओनसोलाव होसोलाङो। नङा होमबा। दा होमबा नोंथांनि बादि दा जेनेबा जों गामियारि ओनसोलाव जेनेबा सोलोंथाइनि सायाव जौगानाय लाबोनो हागोनना हायो ना हाया जेनेबा आरो जुदि सोलोंथाइ गामियाव सोलोंथाइ जौगानाय जुदि लाबोनांगौब्ला माबायदि खामानि मावनांगोन सोर खामानिखौ मावनांगोन? दा बांसिन जेनेबा मानसिफ्रा सोलोंथाइखौ नांगौनि थाखाय जों टाउन सहरावसो थाङो ओ बै सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जों गामि ओनसोल सोलाव हायाना हागोन ना हाया जेनेबा नोंथांनि बायदिब्ला?
आंनि बायदिब्ला गामि एरियायाव सोलोंथाइखौ लानो हायो। लानो हायो। अ औ आरो जेनेबा औ नोंथाङाबो एसे फोरमायदो बेनि सायाव औ। नोंथाङा एसे
जेनेबा गामियारि ओनसोलावबो अ अ अ। गामियारि ओनसोलावबो जोंङो ओ सोलोंथाइखौ जौगानाय लाबोनो थाखाय नङा होमबा जों गामियारि ओनसोलावबो माखासे फसंथानफोरखौ खुलि नांग जेरैबादि ओ फरायसालि फोर जोंङो न गामि ओनसोलाव गायसन
औ औ
गामि ओनसोलावनो जोंनिया माखासे गिदिर गोलावफोराबो थानानै जुदि गामियावनो थानानै जुदि खाथि खालानि मानसिफोरखौ न गोरों गोरा मानसिफोराबो जुदि गुबुन जोंनि जायफोरा माने फरायनाय बिथिङाव ओ नोजोर होआ बा गोसो होआ जों जुदि बेफोरखौबो जुदि एसे मा खालामोब्ला बुंफा बुंफा बुङोब्ला आंनि बादिब्ला आरो गामि ओनसोलाव सोलोंथाइफोरा जौगागोन आरो जेनेबा अब्लानिया जों सोहोराव लद थांनांगौ बिबा फाया जोंनि गोसोआव फायनाय नङा
बुंनो थाङोब्ला हाया हाथारा नङा गामि ओनसो ओनसोलावबो ओ बेखौ माने ओ गोजौ सोलोंथान जेनेबा बेफोरखौ लाबोनो बे माने हायो इमपसिबोल द्राय नङा आरो बुस्थुआ हायो बेखौ। औ। गोबां स्टेप लानानै मोजां सानै हयै खालामनोबो हायो आरो जेनेबा रिसर्स रिसर्स हरसेै माबा फुंखा नांगौ बे बेफोरखौ जेनेबा एभेलेबोेल खालामोबा जायो आरो।
औ।
होमबा नोंथांजों औ नोंथांजों ओ बे दिनै बिदि सावरायनानै बेसेयावनो दोनथनोसै नामा।
बेसेयावनोथथनोसै दे औ।
दे नोंथां।
दे औ औ गोजोन्थों।